औ खोनादों आगै।
औ आब नोंथाङा मा खालामदों?
ओरैनो दं आंगै।
अह आब नोंङो जुदि फ्रिबा मोननैसो खोथा सावरायगौमोन। औ आब आब नोंनावहाय फिथानि सोमोन्दै सावरायनो। नागि दोंमोन आंङो।
औ सावरायनो हागोन आगै।
जोंनि बर' हारियावहाय मा-मा फिथा देयो बा बैस बैसागु मागोआवहाय मा-मा रोखोमनि फिथा देनानै सावनो हायो बिनि सोमोन्दै आब'आ फंनैसो हागोन नामा?
औ हागोन आगै थारैनो। फिथाया'थ जा जोंनि बर' हारि एबा गुबुन-गुबुन हारिफोरनि बोथोरजों सोमोन्दो गोनां बा फोर्बोजों सोमोन्दो गोनां गुदि जाग्रा मुवा नङा होनबा आगै दा बे फिथा फोरनि गेजेरावहाय जोङो जेरै मा फिथा होननानै बुङो। जेरै थावनि फिथा एबा लारु बा एन्था फिथा लावदुंम दैनि फिथा एबा मोसौ थाफ्ले बा हासुं फिथा जेले फिथा बायदि-बायदि फिथाफोरखौ जानाय नुनो मोनो आरो आगै। दा बेफोर फिथाफोरखौ जोङो बांसिनै मागो फोरबोजों सोमोन्दो लाखिनानै जानाय जायो आगै।
औ आब।
जेरै फिथाखौ जेरै औ फिथाखौ बानायनोब्ला बानायनायनि सोमोन्दै बेसे खोन्थानोसै आं आगै। जे फिथाखौ जोंनि ओनसोलाव जे माबोरै बानायनाय जायो औ। जेरै फिथा बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांगोन माइ माइब्रा बा माथाफोरनिखौ फिथा जायोब्ला एसे गोरा जायो। बेनिखायनो माइब्रा माइरंखौ बाहायनाय जायो आरो। जेरै माइब्रा माइरंखौ गिबि गिबियावनो दैयाव सोमना लानानै बा दैया सर सरदोब्ला वाल एबा आथिखालावथ वालखौ बाहायनाय नुनो मोनलाना आगै। दा बेनि थाखाय ग्राइद ग्रेनदाराव उननानै अन खालामनानै लाग्रोयो आरो बेनि उनाव लगानाय लगायनानै फिथाया एकदमबारे गुरै जायोब्ला दैजों लगायनानै गुरै जायोब्ला जेरै सिबिं सिनि हमनानैला गिबियाव सिनि बा जेरै सोरबा बायदिब्ला संख्रि जानो जानो लुबैयोना। संख्रिनि फिथा दा बेफोरो जायफोरा मा माबायदि जानो गोसो बेबायदि जेरै सिनि संख्रि होनानै लाग्रोनानै लगायो आरो दा बेनि उनाव जेरै फिथायावनो फिथाव गोनांथार बाहागो सिबिं गुर नारेंखल बे बेफोरखौ थावजों एवनानै जानाय जायो आरो आगै। दा आगैमोननि ओनसोलावबो मा मा बायदियै फिथाखौ संनानै जानाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना आगै?
औ हागोन आब।
औ दे आगै।
अ जोंनि ओनसोलावहाय। जोङो बां। बिनो एनथाब। जायखौ जोङो। माइब्रा खौस। ना लाग्रोनानै।
औ।
औ जोङो उवालाव देनाय जायो।
औ आगै।
आथिखालावथ' ववालआव ओ देनायखौ खोब खम नुनो मोनो जोङो।
औ थारैनो आगै।
औ जोङो उवालाव देना लाग्रोनानै।
औ।
बिनि उनावहाय जोङो सिबिंखौबो सुनानै एसे। फोराननानै जोङो उवाल। देना लाग्रोयो। बिनि उनावहाय जोङो अन। गुयो आरो। लाना लाना जोङो मोनसे साराय गुदुङाव बा मोनसे थावायाव जोङो एवो आरो सावो।
औ औ औ। थारैनो आगै।
जोङो बिफा एनथाबखौ जोङो गोबां रोखोमनि खालारावबो जोङो सावनो हायो जेरै जोङो जोंनि जोङो खाालारखौ जोङो गुफुरनि बो होनो हायो। जोङो आरो बेमोननिबो सावनो हायो गलाबनिबो सावनो हायो आर ना आब'।
औ थारैनो आगै।
आब'मोननि ओनसोलावहाय लावदुम फिथाखौ सावनाय जायोना जाया।
जोंनि ओनसोलाव लावदुम फिथाखौबो सावनानै जानायखौ नुनो मोनो आगै अब्लाबो माने एसे जेरै बोथोरा गुसु बेबायदि समावहाय बांसिन सावनानै जायो आरो दा बेनि अनगायै जों हा। मागो फोरबो फैयो अब्ला बे फोरबोआवहाय बांसिन जायो आरो आगै बे फिथा लावदुमखौ दा जोंनि औ। जोंनि गामि खाथि खालानि माखासे सुबुंफोरा हाथाय बा गलाफोराव फिथा लावदुमनि दखान होनानैबो गावसिनि जिउ खुंनायखौ नुनो मोननाय जायो आगै जोंनि ओनसोलाव दा आगैमोननि ओनोल ओनसोलाव बेबायदि फिथानि दखान बा गला होनानै जिउखौ सुंनो लानाय सुबुंफोर दं नामा।
आब बुंफिननो हागोनना?
औ आगै मोननानि‌ ओन जेरै आं दानि एसे बावैसो सिगां बुंलांदोंमोनना आगै। जे जोंनि ओनसोलाव फिथानि गला होनानै गावसोरनि जिउखौ दैदेननायखौ नुनो मोनो बा नांगौखौ सुंथानो हानायखौ नुनो मोनो थिग बेबायदिनो आगैमोननि ओनसोलाव बेबायदि फिथानि दखान बा गला होनानै जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो नामा आगै दासिमबो
औ आब। थारैनो ओ जोङो। नुनो मोनो ओ गोबाङानो जोंनि बर' आइजोफोरा जेराव जोङो हाथायावहाय सावो आरो बिनि अनगायैबो फुजा जायोना आब'
औ औ थारैनो आगै।
बे फुजाफोरावबो जोङो ओ सावनानै बर' आइजोफोरखौ जिउ जिउ दावबायनायावहाय मदद खालामो। आरो जोंनि बर' बर' हारिनि मोनसे साहित्य सभा बे फोरावबो जोङो दखान होनायखौ नुनो मोनो आरो बर' आइजोफोरखौ
औ थारैनो आगै। बेबायदिनो माखासे बर' आइजोफोराबो आन्दायनानै थायालासे गावनि जिउखौ फिथानि दखान होनानैब्लाबो खुंलांनायखौ नुनो मोनो ना गै अब्ला बेबायदिब्ला औ आगैमोननि ओनसोल सोलाव गोदो माबोरै फिथाखौ मा मा फिथाखौ जायोमोन बा गोदोनि माखासे जानाय फिथाफोरा आथिखालाव दङना गैला आगैया बेखौ एसे फोरमायनो हागोनना आगै।
औ आब' गोदोहाय आबै आबौआ बुंनायब्ला ओ बै बैसागुआव जेब्ला जों मोसौ थुखैयो
औ आगै
अब्ला माइब्राखौहाय ओ माइरंखौ माइ जा माइरंखौ सुना लाग्रो सुना लाग्रो ग्रोना साराय गुदुंआव एवनायखौ सौराय बुङोमोन।
औ।
बेखौहाय बांसिन गोदो जायोमोननो आरो।
औ।
आथिखालावथ' बेफोरखौ दानिया नुनोनो मोनला आरो
औ नुनो मोनलि आगै आथिखालाव आथिखालावथ' फिथाखौनो जाबाय बांलिया नङा होमबा जेरै औ दैनि फिथा एबा खायफा खायफा जायगायाव मोसौ थाफ्ले होननानै बुङो बेखौनो जेरै हासुं फिथा जेले फिथा बेफोरबायदि फिथाखौ आथिखालाव जानाय नुनो मोनला आरो बा बेफोर फिथानि सोलाय यै बेलेग गुबुन बिस्कुटफोरखौसो बाहायनाय बांसिन नुनो मोनसै नङा होमबा आगै आथिखालाव
औ औ आब'
औ दा आगैमोननि ओनसोलाव जे फोरबोजों सोमोन्दो लानानै फिथाखौ जानाय जायो ना ओरैनो थायोब्लाबो जानाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना आगै
औ हागोन आब' जोंनि ओनसोल ओमफ्राय बांसिनानो मागो फोरबो आरो बैसागु फोरबोआव बांसिन जानाय जायो आरो जेब्ला जोंनि बोथोरखौ नायनानै बोथारा जुदि एसे मोजां होमब्ला अखा हाबाय थायोब्ला अब्ला बो जों सावनानै जायो आरो
औ थारैनो आगै
आब'मोननि ओनसोलावहाय ओ जेब्ला जों माइ गायखाङो अब्ला ओ भाद्र औहाय ओ दैनि फिथाखौ जोंनिखै जानायखौ खोब नुनो मोनो आब'मोननि ओनसोलावहाय जानाय नुनो मोनो ना मोना?
आगै जोंनि ओनसोलाव बेबायदि जानायखौ बारा इसेबां नुनो मोना जेरै माइब्राखौनो हमनानै जानाय बेफोरखौसो नुनो मोनो आरो थामहिनबा दाखुरा जानाय बेफोरखौसो नुनो मोनो आगै।
अ अ
फिथा हमनानै जानाय आरो माइब्राखौनो।
औ
अब्ला आगैमोननि ओनसोलाव बेबायदि जायोना जाया
अ जोंनि ओनसोलावहाय जानाया जानाया जानाय जायो अब्लाबो खोब खम नुनो ला आरोे
औ मानो होनबा जानायफोरा जानाय लोंनायफोरा जायगा लायै जायगा एसे आलादा आलादा जायो ना आगै। बेबायदिनो जोङो औ जानाय लोंनाया गुबुन जायगायाव बबेबा फिथा खौ जानोबो हानाय बा गुबुन जायगायाव बबेबा फिथाखौ जायाबो बा मिथियाबो जानो हानाय आरो।
औ औ आब'
औ आगै
दे होमब्ला आब' आब'निफ्राय ओ फिथानि सोमोन्दै सावरायनानै खोब गोजोननाय मोनबाय। आब'आ आं रोङिखौबो बाय
औ आगै थारैनो गोजोननाय थाबाय होमबा आगै औ दे औ